खोनादोंना नोंथांआ?
खोनादों नोंथां।
नोंथां दा नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
आंथ' दायो ओरैनोसो दंमोन नोंथां नै
नोंथांजों दायो आङो मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन सावरायनो हागोन नामा‌
औ हागोन नोंथां।
दायो आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन सोलोंथाइनि बागै नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंसिनिथिं दा बायदि दानि दिनावहाय सोलोंथाइआ बोरैजाय जानानै दङ बेनि बागै
सोलों सोलोंथाइ जोंनि ओनसोलावथ' सोलोंथाइ गोबां जौगानायखौ आं नुहुरदों सिगांनि समनिफ्राय आथिखालनि समाव आं गोबां सोलोंथाय थाइनि बिथिङाव गोबां जौगानायखौ नुहदों। सिगांनि समाव जोंहा मोजां फरायसालि गैयामोन। मोजां नां नांगौबायदि फोरोंगिरि गैयामोन सिगांनि समाव जोंहा ओरैनो फरायसालिफोरा फाक्काफोरनि नङामोन। ओरैनो खोबथेलाबायनाय खोबथेला बायनाय बिदिनो औवानि खोबथेला बायनाय बेफोर बायदिमोन लोगोसे जोंहा ब्लेकबर्ड आथिखालनि बायदि ब्लेकबर्ड, डेस्क, बेन्स गैयामोन होननाय खोनानो मोन्दों। सिगांनि समथाराव बेफोरनि लोगोसे जोंहा फरायसाफोराबो सिगांनि सम सिगांनि समाव जोंहा फरायसा फरायसुलिफोराबो जानो फरायसालियाव जोंहा जानायनि आयदा गैयामोन लोगोसे गाननाय जोमनाय बेफोरखौ मोनामोन। सिगांनि फरायसा फरायसुलिफोरा बेफोर बायदिनो फरायनायाव बारा गोसो गैयामोन मानो होनोब्ला सिगाङाव सिगांनि फरायनायाव एसेबां फेसिलिटि गैयामोन जेराव दा आथिखालनि फरायसा फरायसुलिफोरा मोनदों बेफोर बायदि फेसिलिटि मोनाखैमोन मोजां फेसिलिटि मोनाखैमोन सिगांनि फरायसा फरायसुलिफोरा जायनि जाउनाव बिसिनियाव फरायनो बानाय मोनसे बेफोर बायदि बानाय मोनसे सोदोब बा बानाय बे मोनसे फैयोमोन आरो।
उम
बिसोरो फरायसालियाव फैयोमोन बिदिनो माने मोजां साख सिखोन जानानै फैनो बिस बिसोरो साब सिखोन जानानै फैनायखौ नुफुरामोन बिदिनो फैलाबायायोमोन फैनानै बिसोरो सिगांनि समाव जों खोनानाय बायदिब्लाथ' कारपेट बा बस्था बेफ्रावसो फोरों फरायसालियाव फोरोंनाय फोरोंनाय जायोमोन जिराय होननानै फोरोंनाय जायोमोन।
उम
ए सिलरावसो बहि बिदि बेफोरबायदि बहि फोरबो गैया होननाय खोनानो मोन्दोंमोन। सिलरावसो जोंङा फोरो फरायनाय जायोमोन बेफोरबायदि बेफोरबायदिनो जों फरायसा फरायसुलिफ्रा सिगांनि समाव बांद्राय एसेबां फेसिलिटि गैयैनि जाउनाव बिसोरो बायोमोन बेफोरबायदिनो सिगांनि समफोराव गोबां गोदोसोनायखौ नुबोदोंमोन फरायनायनि बिद थिङाव बा फरायसालिफोरनि बिथिङाव फोरोंगिरि गैयिनि जाउनाव फोरोंगिरिफ्राबो मोजां गैया नांगौ बायदि मोना थोजासे मोना बेफोरनि जाउनाव दे आथिखालनि फरायनाय बा फरायसालिफोराव गोबांथार फेसिलिटिफोरखौ नुहुरबाय माने गभमेन्टआबो होबाय फेसिलि थि खालामना होबाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय फरायनो थाखाय फरायसालि फाखकानि मोजां समायना मोनसे न' फरायसालि लुनानै होबाय बिसोरनो गोबांथार फेसिलिटि होबाय डेक्स बेन्स फारसेनिफ्राय लानानै बर्ड ब्लेकबर्ड थोजासे फोरोंगिरि थोजासे फोरोंगिरि लोगोसे मोजां मोजां गुन थानाय मोजां फोरोंनो हानाय फरायसाफोरखौ फोरोंनो हानाय फोरोंगिरिफोर थिसनना होबाय। लोगोसे लोगोसे फरायसाफोरनि थाख खाय गभमेन्टआ जानाय फरायसालियावनो जानायनि मोनसे जामुं आदार ओंखाम बेफोरबायदि होबाय गाननाय जोमनायनि फारसे फेसिलिटि होबाय लोगोसे गोबांथार आरो बिदिनो माखासे रां राङारि आस-आथिखालनि आथिखालनियाव जों नुहुरनायावथ' राङारि अनसुंथाइ फोरबो होनायखौ जों नुनो मोनसै राङारि माखासे अनसुंथाइ स्कलारशिप होनो जेखौ आरो दाथ' आथिखालनि टु थावजेेन टुइन्टि सिक्सवथ' नैरोजा नैजिद'आव जोङो बाबु आसनि बिदिनो गोबांथार माखासे आसनिफोर बानायना होनाय बा स्कुटिफोर माखासे मोजां मार्क मोनोब्ला स्कुटिफोर होनाय लेपटपफोर कम्पिउटारफोर होनाय मोजां मार्क लाग्रा इगजामाव मोजां मार्क लाग्रा फरायसाफोरनो होनाय बेफोर फेसिलिटिखौ बानायना होबाय सरकारा गभमेन्टआ जोबोर मोजां जादों बेफोरबायदि फेसिलिटि होबासो फरायसा फरायसुलिफ्राबो फरायनायाव गोबां गोसो दुंखाङो बा गोसो जायो जोंहा आथिखालनि फरायनायनि बिथिङाव गोबांथार जौगानायखौ आं नुहुरदों मानो होनोब्ला जोंहा फरायसा फरायसुलिफ्राबो दड्रेस मोनबाय साखोन सिखोनैनो फरायसालियाव थाङो लोगोसे मोजां जिरायग्रा सोलोंनो थाखाय देक्स बेन्स मोनबाय लोगोसे जोंहा सिलर बाहायनायखौथ' नुबावलानो आथिखालनि जुगाव जोंहा बहि बहि बाहायसै बहि बेफोरबायदिनो मोजां मोजां मोजांनिफ्राय मोजांसिन फैबाय जोङो फेसिलिटिफ्राबो मोजांनि मोजां जाबाय फोरोंगिरिफोराबो थोजासे हरबाय नांगौ फोरोंगिरि मोनबाय बेनिखायनो फरायसा फरायसुलिफ्रा आथिखालनि मुगायाव सोलोंनो बिराद गोसो गुदुं जाबाय सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां गोबांथार जौगाबाय लोगोसे आरो सिगांनि समफोराव जोंहा थांनो गामियारि ओनसोल ओनसोलाव गोबांथार माखासे अखा हानायनि जाउनाव लामाफोर गाज्रिनि जाउनाव थांनो गोबांथार खस्थ' जायोमोन नाथाय
औ
जुगाव जोंहा फरायसा फरायसुलिया थांनो थाखा ओमफ्राय सरखारारानो गभमेन्टनो लामाफोर मोजां बानायना होबाय गोबांथारनो फाखक्कानि बा आला खाथ्राफोरनि जायनि जाउनाव फरायसा फरायसुलिफ्रा खस्थ' गैयालाबसिनो मोजाङै थांलाय फैलाय फरायसालियाव खालामनो हायो बिब्दिनो गारि बा गावनिनो साइकेल बा स्कुटिफोरजों न'निफ्रायनो आरामसे थांलाय फैलाय खालामनो हानायखौ जों नुहुरसै
ओम
बिदिनो गोबांथार फेसिलिटि खालामना होनायखौ गभमेन्टआ फेसिलिटि खालामना होनायखौ जों नुहुरो
औ
लोगोसेनो जोङो सिगांनि फरायनाय फरायसुलिफोर फरायसा फरायसुलिफोरा गोबांथार खस्थ' मोननायखौ जों नुहुरो आरो सिगांनि समावथ' गारि मथरबो गैयामोन नालाय थाबायनानै थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन बिसोरो गोबांथार खस्थ'नि खस्थ'नि गेजेरजों थांनांगौ जायोमोन अखाफोर हायोब्ला गोबांथार खस्थ'खौ नुहरोमोन आरो नाथाय आथिखालनि जुगावथ' जोङो गारि मथरजों अखा हाब्लाबोथ' आथिखालाव जोंहा गारि दंसै गारिजों थांनायखौ जों थांनो हायो आरामसेयैनो मोजांङैनो खम बेसेनावनो माने गारि नैजि बा थामजि बा जि राङावनो जोङो जि रां होनानैनो जोङो फरायसालिसिम थांनो हायो गारिनि गेजेरजों अखा हाब्लाबो जेबो खस्थ गैयालाबासिनो आथिखालनि डिजिटेल मुगायावथ जोंहा गोबांथार जौगाबाय आथिखालाव जोंहा सिगांनि समाव जोंहा बेफोरबायदि कम्पिउटारनि मबाइलनि बेफोरबायायदि जेबो नुबोनो मोनाखैमोन फरायसा फरायसुलिफोरा बेफोरबायदि सोदोबखौनो खोनानो मोनाखैमोन नुफेराखैमोन बेफोर बेफोर समाव बेफोरबायदि नांगौ मबाइल कम्पिउटारफोरा एभेलेबोेल गैयामोन बा गैया मोनानो हो जायो दंबाबो गंफा गंनै दा आथिखालनि मुगायावथ जोंहा गासिबो फरायसा फरायसुलिफोरखौनो मबाइल मबाइल बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै मबाइलाव जोंहा गोबांथार गोबांथार सोलोंथाइबो लानो हायो मबाइलनि गेजेरजोंबो जेरै गुगोल गुगोलफ्राव नोङो माखासे बिजाबाव मोनै फोरखौ जोङो सार्च जों सार्स खालामनानै जोङो गुगोलनि गेजेरजों मोननो हायो बा लोगो सासेनिफ्राय जोङो वाटसाप खालामनानै जोङो मोननो हायो बिब्दिनो जोङो माखासे मबाइल बा कम्पिउटारनि गेजेरजों जोङो गोबांथार मोननो हायो लोगोसेयैनो जोङो माखासे गोबांथार मोजांफोरखौ जोङो कम्पिउटारफोरनिफ्राय सोलों सोलोंना लानो हायो जेरै जिरस खालामनायफोर बिदिनो माबा मोनसे एप्लाइ खालाम अनलाइन एप्लाइ खालामनाय बेफोरखौ जोंनि आथिखालनि फरायसा फरायसुलिफोरा रोंखा जोबसैखौनो नुहरसै गोबांथारखौनो
औ
नोंथांङालाय मा बुंनो सानो फरायनायनि बेलायाव
औ आंबो बेफोरखौनो बुंनो सानो जेरै नों बुंनाय बेफोरबायदिनो जोंनिखिनिबो दायो सोलिबायानो दङ बेफोरबायदिनोमोन एबा खोनानो मोन्दों बेफोरबायदिनोमोन होननानै आरो दानि जुगाव बुंनो थांङोबा सोलोंथाइ गैयाबानो जेब्बो माने लामा हान्थिनो हाया एबा नोंहा जेबो बेलुखौनो दोनजाया
औ नंगौ बेथ
औ आरो जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेबो मोनसे लाइ लाइफआव गावनि जिउ राहाखौ हान्थिलांनो थाखाय जेबो मोनसे माबायानो जाया माने नोङो बिजनेस हारि मावनो थाखायबो नोंनो सोलोंथाइ नांगौ जायो आरो नोंनो रोंगौथि नांगौ जायो आरो बेफोरबायदिनो आबादारि जानो थाखायबो नोंनो गोबां बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ नांगौ जायो जेरै आबादफोराव नोङो आबाद मावोबा गोबां दानि जुगावथ गोबां हासार होनांगौ जायो एबा मैगं एम्फौ मैगंआव एम्फौ जायैनि थाखाय गोबां मुलि होनांगौ जायो मेडिसिन होनांगौ जायो बेफोरखौ नोङो सोलोंथाइ गैयाबा जेबो जाया माने जेबो मोजां मोनसे खामानिखौ मावनो हाया आरो जेरै जोंना सोलोंथाइखौ बुंनो थाङोब्ला जों औ जोंबो गोबां खस्थ खस्थ मोनबोदों जों सोलोंथाइ लानो थाखाय थाखाय जोङो टाउन सहराव थांनांगौ गोनां जायोमोन कलेज फरायनाय समावहाय आरो दानि जुगावथ जोङो कलेज फरायनो होनब्ला जोंनिया माने खाथि खाथियावनो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार कलेज हाइ स्कुल एम इ स्कुल जोंनो बानायनानै होबाय आरो जोङो दानि जुगाव जोङो जोङो फार्स्ट इयार, सेकेण्ड इयार फरायनो थाखाय जोङो बर' मिडियाम बर'नि गावनि माबानिजोंनो फरायनो हायो जोंनि दिनावथ' जोङो बर' स्कुलनिफ्राय डाइरेक्सिन इंलिससो फरायनो मोनदोंमोन।
औ नंगौ, बिदिबा जाथ'सिगोन नामा नोंथां? जोंना समाबो जाबाय।
औ दे।
औ दे, गोजोननाय थाबाय नोंथां जों बेखिनि सावरायनानै।